हेलौ
खोनादों ना औ औ औ
अ उम मा मा खबर नोंथांना।
खबराथ बरियालै आंनिया बरथमान
अ ओंखाम दोनथयो दे नआवनो दोनथयोबा?
औ नआवनो दं। दा एसे दिडउटि मारिना फैबाय
अ आदसा आदसा ओम आं नआव दं
औ औ
ओमफ्राय दा जोंनिया सावरायनाया
सावरायनाया बे दंफां गायनायनि सोमोन्दै सावरायोबा।
औ औ
अ उम आंहा बिदि दावनायनि माबाबो गैया एक्सपिरियेन्सबो गैया।
औ औ है जेबो नङा दा बिदिनो आरो सोरबा खाथियाव दावबायो सोरबा गोजानाव दावबायो बेनो आरो दा दावहैनाया अनेकथा रोखोम दं नङा होमबा खाथियाव थांनाय बेखौबो दावबायनाय होनो।
औ औ
दावबायनाय होनना बुङो। सोरबा आरो बुस्थुआ दावबायनाय सि सिथिमाबबो गुबुन गुबुन ना होमबा। दावबायनायनि थांनाय ओइ मा होनो बेखौ
मा होनगोन बियो जेनेबा गारि म थांखियाबोथ बेलेग बेलेग जायो। बेनिफ्राय बे थांनाय मा होनो जेनेबा हान्थाामेलानि राहाया सोरबा आथिंजोंबो दावबाय नङा होमबा?
औ।
आं मिथिनाय आरो सोरबा साइकेलजों दावबायो सोरबा गारि मथर सोरबा एर फेनजो सोरबा ट्रेनजो
औ औ।
नोंथाङा मा माजों दावबायफेरखो ओरैनो?
दावबायनायाथ इदि ओ ओरैनो बासफोरजों स बयबो दावबायखायो। मोनफेरबायखा ओरैनो आङो माबा माबाफोराव बेे ट्रे दावबायनो ओमफ्राय बे माबा फ्लाइटफोरजों दावबायनो मोन आं
औ औ
औ औ
औ औ औ
उम